खोनादोंना औ नोंथां दा नोंथांङा मा खालामगासिनो दङ?
दाथ आं दङ ओरैनो जिरायनानै।
औ औ दा नोंथांनियाव आङो फंनैसो सोंथि खालामनो नागिरदों नोंथांङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ जायो।
दा सोंथिया ओरैबायदि जाहैबाय ओ जोंनि देहानि थाखाय माबायदि जाग्रा बेसाद एबा माबायदि जाग्रा मुवा जिरादफोरखौ जों जानांगौ एबा जानाङा बेनि फारसे नोंथां दा आंनो फंनैसो सुंदयै फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ जोंनि देहानि थाखायथ ओ न'नि ओंखाम जानांगौ। ओ जिया मोजाङै न'आव बानायनाय जायो बेफोरखौ जानांगौ आरो बोलोनि थाखाय जोंङो ओ बे बेदरफोरखौ जानांगौ जाहाथे जोंङो बिनिफ्राय प्रटिन फोर मोनो जि बुस्थुखौ जोंनि देहायाव नंगौ बेखौ आरो फिथाइ सामथायाइबो जानांगौ जोंङो। दैया बहुत गोनांथि आरो जोंनि थाखाय बेफोरखौ नांगौ औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा जानानै ओ थांनानै थानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो जोंनि सुबुं माहारिखौ
मा जानानै थांना थादो?
औ जानाय आदारा माखौ बांसिन जानानै जानायखौ जों नुनो मोनो मा आदारखौ बा-बांसिन बाहायो जों सुबुं माहारिया? नोंथां औ
जोंथ औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
दा आदा दा आंनो एसे सुंदयै फोरमायनोसै नोंथांनो। खोनादोंना औ दा मा सुबुंनि जानाय लोंनाय एबा जानाय लोंनाय माखौ जानांगौ माखौ जानाङा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना जों सुबुं माहारिया थांनो थाना थांना थानो थाखाय ओ गोबां रोखोमनि आदार जानो गोनांथि जायो नङा होमबा? बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोंनि गाहाय खाजायानो जादों ओंखाम नङा होमबा? मानो जोंनि ओनसोलनि एबा जोंनि रायजोनि गाहाय खाजायानो जादों ओंखाम ओंखाम जानानै जों थांना था यो नङा होमबा नोंथां खोनादोंनाा जों बांसिनानो ओंखाम जायो नङा होमबा सुबुं माहारिया जों ओंखामजों लोगोसे बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरबो जों जानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दालिरि दालि ओंख्रियाबो जोंनि देहानि थाखाय बेसेबाबा मोजां नङा होमबा?
औ
औ बेजों लोगोसे जोङो ओंखाम ओंख्रि जानायजों लोगोसे बायदि बायदि बेदर ओ ना बायदि बायदि दाउदै भिटामिन्स गोनां प्रटिन्स गोनां जोंनि सावस्रि एबा देहानि थाखाय मोजां खालामो बेफोर ओ जेरै बेदर ना दाउदै नङा होमबा बेफोरो।
औ
बेबादिनो दा जानाय लोंनाय होनो होननानै बुङोब्ला माखौ जानांगौ माखौ जानाङा देहानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा जेरैहाय ओ आथिखाल जों नुनो मोनो ओ जों खायफा खायफा आबाद फोथाराव रासायनिक हासार होननानै जोङो ओ आबाद मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों
थिग बेै रासायनिक हासाराव हासारखौ जोङो ओ केमिकेल बायदिसिना केमिकेल सोनानै ओ बाहाय ओ खालामनायखौ नुनो मोनो जाय रासायनिक हासारखौ जा जों बै रा रासायनिक हासार बाहायनानै गायनाय मैगं थाइगं एबा आबाद बैफोर आबादखौ आबादनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ एबा फसलफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि देहाया गोबारैनो गाज्रि जायो एबा बेराम सोमजिहोयो नङा होमबा? जेरैहाय मेगन नुयो बेराम सोम जि होनो हायो खानायफोर होनाय बेराम सोमजिहोनो हायो बायदिसिना रोखोमनि गेदेर गेदेर बेमार जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा? रासायनिक हासार बानायनानै ओ आबाद एबा आबाद फोथारफोरनि मैगं थाइगं फसलफोरखौ जानायनि जाउनाव नङा होमबा? दा दा हानि मोजां होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोङो। जिबियारि हासार जेरै ननिफ्रायनो ओ मोननाय मोसौनि खि हासुदै ओ जाबोर जथर सेवनाय बिलाइ बिफां बिलाइनि सेवनाय खानस्रि बायदिसिना जिबिफोरनिफ्राय सेवनाय ओ हासार जाय खौ बुङो जोङो जिबियारि हासार नङा होमबा नोंथां बे हासारखौ दानै गायनाय जा आबाद फोथारनिफ्राय मोननाय फसल एबा मैगं-थाइगं बेफोर खौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो एबा ओ सावस्रि थायो नङा होमबा सावस्रि गोग्गो नङा होमबा सावस्रिया थिग बेबायदिनो बेफोर ओ जिबियारि हासार बाहायनानै गायनाय आबाद फोथारनि जा मोननाय फसल बेफोरखौ जों हान फ्रायमानि जानांगौ जेरैहाय जोङो गोथां मे थाइगंनिफ्रायबो जोङो ओ बायदि रोखोमनि बिस मोननो हायो नङा होमबा गोथां मैगं-थाइगंनिफ्राय जेरैहाय लाइ-लाफा बायदि बायदि गोथां-गोथां मैगं जेरैहाय गुथा खुथुरा बायदि बायदि नङा होमबा जेरैहाय न'आवनो गायनानै जोङो जानाय जेरै जिंखा, भेन्दि, लेस्रा, जोगोनार, आलु बायदि बायदिखौ जोङो न'आवनो ओ गायनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? एबा जाबोनायखौ नुबोगासिनो दङ जोंनि ओनसो हेलौ दा जोङो नआवनो गायनानै जानायलाय जोङो जिबियारि हासार बाहायनानै जानाया गाहाम नङा होमबा नों थां खोनादोंना खोनादों। थां औ मानो होनोब्ला जिबियारि हासार बाहायोब्ला एसे सिगाङावनो बुंनांखाबाय आङो ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा जेबो गाज्रि साव माबा बेराम सन्देर होफैनायाव जोंहा जेबो लोब्बा होफैया नङा होमबा खोनादोंना नोंथां औ बेफोर ओ मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला एबा बेफोर खाजाफोरखौ जायो। ब्ला जोंहा दे हाया ओ गोग्गो एबा मा निखौ बोलो गोरासिन जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बे बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि जानाय-लोनाय ओ जानाय लोंनाय मैगं-थाइगं बायदिफोरखौ जों गायनाय नुनो मोनो, नङा होमबा नोंथां औ, औ थिग बेबादिनो दा ना बेदर ना बेदर होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा आथिखाल गोबां, बिरोंदां दामिननिफ्राय जोंहा बायदिसिना केमिकेल होनानै ओ बेदर नाफोरखौ दिहुननाय नुनो मोनो नङा होमबा जेरै जोंहा बयलार बेदर नङा होमबा, खोनादोंना? जायखौ जोङो बिजि बायदि फिनायनि मानिखौ ओ बिजानु गाज्रि रोखोमनि बिजि होनानै जोङो ओ फेदेरनायखौ नुनो मोनो, जायखौ जों जायोब्ला, देहानि गोबां ओ गाज्रि एबा खथि नुनो, जोफद जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खोनादों ना? नोंथां औ थिग बेफोरखौ जायालाबसिनो जोङो जेरैहाय न'आवनो फिसिनाय जेरै लकेल दाउ न' गावनि न'निनो हाखरनि ना ननिनो, दाउदै बेफोरखौ जानाया गाहाम बेफोरखौ जायोब्ला जों जोंहा ओ नांगौ रोखोमै प्रटिन मोननो हायो नङा होमबा, खोनादोंना नों देहानि थाख बाय मोजां बेफोरखौ ननिनो ओ जा ना बेदर बेफोरखौ लायो, जोंहा गावनि देहानिनो मोजां होननानै आं सानो नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ औ
बेफोरावनो जोंहा बायदिसिना नोंथाङा एसे आगोलावनो होनलांखाबाय बेदर एबा नाफोराव जों बायदिसिना रोखोमनि प्रटिन मोननो होगौ थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों, दा जों बेफोरनिफ्रायनो जों बायदिसिना रोखोमनि प्रटिन मोननो हायो बेफोरखौ जायोब्लानो जोंहा ओ देहाया गोग्गोयै थायो नङा होमबा नोंथां
उम औ नंगौ
औ औ थारैनो दा नोंथाङाबो आंनो बे, फोरनि फारसे एबा मा जानांगौ मा जानाङा बेफोरनि फारसे नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना देहानि फारसे,
औ ओ औ नो खोनादों?
औ
ओ ओ बुंनो थाङोबालाय ओ ना, बेदरा माने मारैबा मो मोजांबो ओमफाय गाज्रिबो आरो जोंनि थाखाय ओ बांद्राय बेमार गोनां मानसि, सिया ना बेदर जाबाय थाबा ओ, बिसोरनि देहायाव खोब बेमार गोग्लैनो मोनो, आरो, जाय मानसिया ना बेदर ओ गोबावनि उनाव खनसे गोबावनि उनाव खनसे जायो बियो बिसोरनि थाखाय मोजां जि बोलो, खो बिसोर नांगौ बिसोर मोनो, ओमफ्रायो बिदि हदाय जाबाय थाजानायथ थ आथ मोजां
नङा नङा नङा औ सानफ्रोमबो जानाय
औ
बिदिनो औ
दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा देहानि थाखाय माबादि फिथाइ सामथायाइखौ जानाया गाहाम जोङो एबा माबादि फिथाइ सामथायाइखौ जायिया गाहाम बेखौ एसे फंनैसो फोरमायनो हो
औ ओ बे एपोलफोरा बेफोर मोजां आरो मानसिनि देहानि थाखाय ओमफ्राय बे औ मा होनगोन गवा माबा समफ्रेमफोरा
औ
बेफोर मोजां आरो मानसिनि माने देहानि थाखाय ओमफायो जायफोरा बेमार दङ बेफोर बाराय सान ओ मा होनगोन एपोलफोरखौ जाजाया आरो मानो होनबा बेफोराव बहुत भिटामिन्स दङ ओमफ्रायो ओ ग्रेप्सफोरखौ जानाया मोजां आरो
औ जायखौ जोङो होनो आंगुर नङा होमबा?
औ औ औ बेफोरखौ जानांगौ आरो बेफोर एसे लाइट जायो देहानि थाखाय। ओमफ्रायो बेयावबो दङ भिटामिन होमबाबो बारा इसेबां खहा होआ आरो बियो मानसिनि
होवा औ होवा होवा
औ
दा जा फिथाइ सामथायाइ माखौ जानांगौ माखौ जानाङा होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंहा नुनो मोनो जोंहा नआवनो मोननाय एबा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननो थांनाय जेरैहाय थाइलिर जेरैहाय सुमफ्राम जेरैहाय नारेंखल बायदि बायदिखौ जों जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो। आरो माखौ जानाङा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि गोखै फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय थिंख्लिं नङा होमबा? जेरै जेरैहाय जलफाइ जेरैहाय थाइसुरि बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ जों नांनायनिख्रुइ बारा जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ गाज्रि गोहोम ओ खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जायनि जाहोनाव जों ख्लि थिंख्लिं एबा जायल जलफायफोर खौ बांद्राय जायोब्ला खिसावनाय गोबावसावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? थिक बेे बादिनो। दा फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनि देहायाव जों गोबाङैनो जोङो ओ मोजां एबा मोजां देहानि थाखाय राफोद देहानि थाखाय मोजां जाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना? दा फिथाइ सामथाय जायो ब्लाबो जोंनि देहाया गोग्गो एबा ओ गोख्रों थायो। होननानै आं सानो नोंथां।
औ खोनादों।
औ औ दा नोंथांमोननिजों ओरैनो मा मा फिथाइ सामथाइखौ मोननो थाङो मोजां फिथाइ सामथायाइ होनना बुंनो थाङोबा
औ जोंनियाव बेयाव थाइजौ ओ थालिर आरो सेम फ्रेम
औ
बेफोरखौ मोननो थाङो आरो बे जोंहानाव माने दायो।
औ औ दा